हेलौ औ खोनादों खोनादों
औ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम सिम साबायखर बावहरनाय जाबाय माबाय सिगाङावनो
औ औ औ आंबो नोंथांनि बेफोरबायदि साबायखर बावहरनायखौ गोसो
औ औ औ ओरैनो दा मा खालामदों माबाय
आं दा ओरैनो नै उन्दुलाबायनानै दं बिसिनायाव
उन्दुबाय ना मामाय औ औ जाखांबाय ना मामाय जाखांबाय
जानायाथ' जाथ'वाखै आं माने लावथियाव बेरायहैदोंमोन नालाय दहाय बेलासियाव ओमफ्राय दा सफैदों आरोखि ना बेरायनानै नोंथाङालाय
आंबो दे मामाय ओंखाम जानानै उन्दुबायानो ओरैनो दं दा मबेल सेरगलाबायना दं जानबुंखौ सेरदां
जानबुं सेरदोंना
औ
औ
सावरायसैलाय ने
औ सावरायनोसलै मामाय बिदिनो ओ जानायनि सोमोन्दै बिदिनो मैगं थाइगंफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै उम मामाय मा मावामोन नोंथां मामाय
आंथ माबायदि नै एसे जेरावबो मावाखैमोन ओरैनो सान्दे बो मोनना नआवनो थादों ओरैनो
औ औ
उम
ओरैनो नोंथांङा मा मा मा माखौ जानो मोजां मोनो जामुंफोरखौ
मैगं थाइगंना फिथाइ सामथायाइाव मामाय
बे मैगं थाइगं आवनो जिखुनु जाया ओम
जानायाथ आं बिराद जानो मोजां मोनो माबाय गोखै गोखै बुस्थुखौ जानो मोजां मोनो आंङो
दे मा माखौ जानो मोजां मोनो खोन्थाहरदो दे
बिदिनो मैथाखौ मोजां मोनो आंङो थाइगिर फिथाइखौ जानो मोजां मोनो आंङो
थाइगिर फिथाइखौ मोजां मोनोना मामाय
औ औ खुमब्रा फिथाइ टमेट फिथाइ खोनादोंने मामाय
मा ओंख्रिखौ औ माबाय खोनादोंना हेलौ नोंथांङा मा ओंख्रिखौ जानानै बांसिन गोथावसिन मोनो
आङो आङोथ जानाया बे गोखै ओंख्रिखौनो मोजां मोनलै मावै आंङो थाइगिर नाखौनो गोथावसिन मोनो आं
उम उम
खोनादों ने
औ खोनादों मामाय
औ नोंथांङालाय ओरैनो माबायदि ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो गोथाव
आं अनलाजों दाावजोंखौ मोजां मोनो मामाय
गोथाव बेबो
औ अनला मेवाइ दाउ बिदि ओमफ्राय नोंथांङा बेदरफोरनि मादाव बबेेखौ गोथावसिन मोनो जानो
बेदरफोरनि मादावथ आं मामाय हांसो बेदरखौ गथाव सननानैलै आं
अ
नोंथाङा ओरैनो मा मा बेदरखौ जायो मामाय देलाय बुंलाय
आंथ जायो जानायालाय अमा थाबाय गिबियावनो अमा दंङ बोरमा थाबाय ना औ बोरमा थाबाय मैसो थाबाय ओमफ्रायो हांसो थाबाय ओमफ्रायो बिदिनो मोफौ बेदरफोर थाबाय नेवलाय बेदरफोर थाबाय
हाग्रानि बेदरफोरनि औ औ
ओरैनो मैसोफोरखौ गोथाव मोनो जानो। बोरमा बेदरखौबो गोथाव मोनो अमा बेदर दाउ बेदर। बिदिनो गोथाव मोनो आरोखि ना जायो ना
औ औ मोनजानाय मोनजानायखौ जाबाय ने जे बुस्थुखौ जाथाव बेखौ औ औ ओरैनो नोंथांङा माबाय हाग्रानि नों मा मा जिब जुनार खौ मिथियो? जा औ हाग्रायाव थानाय जेनेबा जिब औ बुं दे
गान्दा
उम
लख्रा मोख्रा ओमफ्रायो ओ बिदिनो उदगाद'
उम उम बेथ' बाला हामायावसो थायनोना उद गाद'आ
औ दाउ ओमफ्रायो
ओ
माबा दावमासार, दाउराइ
ओमफ्रायो सियाल ओमफ्रायो मैदेर, आमफ्रायो जेब्रा, बिदिनो मिथिलाबायो आरोखि ना माबा ओमफ्राय माखासेखौ बावबाय आङो माने बावनो माने बिदि हाखु दाखु माने गोसोखांनो हायालै माने नुबासो मोगथां नुथारबासो माबायो
उम-उम ओरैनो जों बिजि बेफोरनि उनाव बबे बबे जुनारखौ जों बेदर जायो मामाय मिथियो नामा नों? खोनायाखै जों बे नों बुंनाय जिबफोरनि मादाव बबे बबे बे नों बुंलांनाय बे जिबफोरनि मादाव बबे बबे जुनादा जोंनि थाखाय जाजाग्रा बुस्थु खौ बुंनो हागोन नामा मा माखौ जायो जों?
जानायाथ' ओरैजाय आंथ' आं बुंनायाव जाफेराखै बुस्थुफोरखौ बेदरफोरखौ
औ
खायफाबा मानसिया जायो आरोखि बे मोसाफोरखौबो जायो। औ ओमफ्राय आं बुंनायावबो दावमासार दावमासारा जाजायोनो ओमफ्राय आं मोनजफेराखै आरोखि। खायफाफा मानसिफ्रा बिदिनो माबाफोरखौबो जायोनो लख्राफोरखौबो जायोनो सियाल फोरखौबो जालाबायोनो नाथाय आं मोनजायाखै। नाथायो आमफ्रायो मोनजाफेराखै आरोखि ना। जाफेराखैबो जाजानायालाय जाजायो बेदरफ्रालाय। ओमफ्रायो माखासे मानसिफ्रा जायो आरोखि जानायालाय जाजायो आं बुंनाय बेदरा गासैबो।
औ
नाथाय जों जाफेराखै आरोखिना आं जा
औ औ
ओमफ्रायो नोंथाङा फिथाइफोरनि मादाव अबे फिथाइखौ गोथावसिन मोनो? औ
फिथाइफोरनि मादावने मामाय
नोंथाङा फिथाइफोरनि मादाव अबे फिथाइ साबसिन गोथावसिन मोनो होनदां
फिथाइफोरनि मादावथ' आङो बेखौ मोजां मोनो माबाया आं खमला फिथाइफोरखौ जानो मोजां मोनो थालिर फिथाइ
खोनादों ने
औ खोनादों मामाय
औ बिदिनो खमला, थालिर फिथाइ, थाइजौ बेफोरखौ गोथाव मोनो आरो आं
उम
नोंथाङालाय अबे फिथाइखौ साबसिन मोजां मोनो
आंबो थाइजौखौनो गोथावसिन मोनो मामाय
उम
खोनाबायना मामाय लोगोसे थाइजौजों लोगोसे आनारसफोर बिदिनो खान्थाल फोर बेखौबो गोथाव मोनो आरोखि ओमफ्रायो खमलाफोरखौबो गोथाव मोनो थालिरफोरखौबो आपेल आांगुरफोरखौबो ओमफ्राय थाइजौखौ साबसिन मोनो आरोखि ना माने
उम थाइजौआ मोजां ने गोखैबो गोदैबो देहानि थाखाय मोजां खैरोम दैैरोमनो बेनोसैने होमबा मामाय माबाफोर सोंबावगोन नामा मामाय
आतसा मामाय
औ
ओ नोंथाङा अबाव होरो हो
जानायनि बेलायाव सों माबायदि
मानङवाय
ए दे नों माखौ सोंनो सोंदो दे नों जानायनि बेलायाव सोंनो ना मानि सो बेलायाव सोंनो
दे नोंथाङा अबे जायगाखौ साबसिन बेरायनो मोजांसिन मोनो
जायगाया ने ओरैनो जोंनि थाखाय थान्दा जायगा होनबाथ' बे जोंनि मेघालयानो मोजां जाहैबाय शिलंफ्राव
औ - औ
दाथ' बिराद गरम ना
औ
थ' ओरैनो मेघालयावथ' गुसु थान्दा सिलंथिं हाजो हाजो जायगा ना
औ
बेयाव मोजां जायो आरोना दाथ' दैज्लांनि दिन ओरै हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय वाटारफल बेफोरखौ बिराद मोजां आव दैलाङाव बिराद मोजां उम हाजोनिफ्राय दै बाजरुम बोनाय
दाथ' जेरावबो थांनायनि थांखिखौ लायाखै ना ममाय
थांखिथ' लाथ'आाखै मामाय एसे उनाव लागोन दा फैसाबो गैयाना एसे उनाव बेरायनोसै थान्दानो ओरैनो नोंथाङा बेरायनायफोरखौ मोजां मोनो ना मोना
आं बेरायनायखौ मोजां मोनो मामाय बिराद मोजां मोनो आं औ गोसो जायो जेरावबो बेरायनो नाथाय रां रुफानि आंखालनि थाखाय हाया जायो आरो
बेरायनो हाया जायो ने बेरायनायाथ' बेरायखानांगौ मानसिफ्रा औ जायगा नायनांगौ गुबुन जायगानि जायगाखौ नायनांगौ जोंनि जायगाजों। बिसिरनि जायगाजों गोरोबोना गोरोबा एसे नायनानै सोलोंनांगौ जाहैबाय थासारिफोरखौ हेलौ
औ मोजां खोनायाखै बिजा
अ मोजां खोनायाखै ने माबालै माबा नै सामफ्रु गावना बेथारी गैला नै अवान पारसेन्टल'सै माबाय मा खालामबावनांगौ थाय
ओ होनबा मामाय दोनथ'नोसै नामा?
ओ दे मामा लाखिथनसै ओ
औ लाखिथ'दे होनबा दे मामाय दे बुंथ'लायसैलाय औ दे।